हेलौ
औ
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङो जिरायनानै दं नोंथां
औ होनब्ला आं नोंथांनाव ओ बर'फोरनि दोरोङारि जाथाय जानाय हुदानि सोमोन्दै नोंथांजों एसे फोरमायनो ओ होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां खालामजागोन दे
अ ओ बिबदिब्ला बर'फोरा गोदो ओ बिब्दिनो रुनानै जानाय हुदाया दङमोन
औ
ओ बर'फोरनि ओ बोथोराव मावनाय मैगं एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगं-मैलाफोरखौ ओ ना बेदर होफानानै एबा ना बेदर होआलागासिनो ओ संख्रि आरो बानलुल होनानै रुनानै ओंख्रि संनानै जायोमोन आरो गोदो। बिब्दिनो गोजां बोथोराव फोनाय मैगं लाइ लाफा ओ बेसर उम आरो ओ मैगं थिलियाव रजनाय बुथुवा फुदुना खानसिसा बुरै थुनथिनि बायदि मैगंफोरखौ ओ लगाय मोनदेर बुथुमनानै जयै ओ थेब थेब रुनानै ओंख्रि संनानै जायोमोन आरो ।
औ
औ बेखौनो ओ मैद्रु ओंख्रि बुंनाय जायो ।
औ
बे रुनाय ओंख्रियावबो उम मावा फिथिख्रि ओ बाय एवालासिनो ओरैनो होसननानै ओ सोङोब्ला ना फिसाया मोदोम गोनां गुरै जानो गोथाव जायो औ ओ मैथाजोंबो ओ ना फिसाफोरखौ ओ थावजों एवालासिनो ओरैनो होदलानानै संनानै जायोमोन आरो
औ नंगौ
ओ नोरसिं ओ जारि खिफि बेन्दों सरलें माइसुन्द्रि ओ खानसि सा बायदि मैगं ओ बिलाइफोरखौ ओ जयै बुथुमना लानानै ना फिसाफोरखौ होसननानै ओ बिब्दिनो बानलु सेब सेब देना होनानै ओंख्रि जायो ए बा ओ बिदै लोंनानै जायो आरो जायोमोन ओ नाथाय बेफोर मैगं मैलानि ओंख्रियाव ओ दाउ गाज्लानि बेदरखौ ओ थाव एसे होनानै एवफ्रामना लानानै ओ गोदौबाय थानाय समाव ओ बिब्दिनो होसननानै गोबाव संनानै थेब थेब बिदै खालामना जायोमोन आरो
औ
ओ आरो बिदैखौ लोंनाय जायो। एबा जायोमोन ओ सोरबा नखराव ओ‌ गगा मोननानै लोमजानाय ओ लोम लोमजानाय जायोब्ला बेयाव बेफोरबायदि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जायोमोन आरो।
औ।
ओ एबा बिदैखौ लोंहोयोमोन। ओ लोमजानाय मानसिनो बेबादि ओंख्रि संनानै ओ जाहोब्ला एबा ओ बिदैखौ लोंहोब्ला लोमजानाया गोस्रांङो एबा गगा मोननाया रुङो आरो ओंखाम जानो हायो होनना बर'फोरा बुङो। ओ बेखायनो बेबायदि ओंख्रिखौ ओ न'खराव सोरबाफोर लोमजाब्ला संनानै होनाय जायोमोन। ओ अमा बेदरखौ रुनानै जानायाबो ओ बर' माहारिनि मोनसे गोथाव खाजा।
औ।
अमा बेदरखौ दैल' होनानै रुयो रुयोमोन आरो रुनाय दैखौ ओ फोराननानै ओ बेवहाय ओ‌ संख्रि फानलु सामब्राम थाव गोथां एसे ओ दुन्दिया बिलाइ एसे होनानै गलायनानै गोदोनि दिनाव सावरि ओ जानाय ओ जायोमोन। अब्ला ओ जौ जों जयै जालायनाया हुदा दंलायोमोन आरो।
औ।
आरो आरो आथिखालावबो जौ लोंलायोब्ला जयै अमा बेदरखौ बेबायदिनो रुनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव मोनसोर थालिर फिथाइखौ संख्रि होनानै रुनानै फुंफोराव ओंखाम उखैगानो थाखाय साहाफोरजों जानाय जायोमोन।
औ।
ओ गोदोनि दिनाव जोंनि बर' समाजाव ओ गोरिबआनो बांसिनमोन। जायनि थाखाय माइरं गैयाब्ला थालिर फिथाइफोरखौनो ओ रुनानै न'खराव जयै जालायोमोन आरो। बिब ओ बिब्दि होनना बुंनायखौ आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोनो औ बिब्दिनो बेबायदिनो ओंख्रियाबो जायथों फिथाइ सामथायानो जायाथों रुनानै जानाया बिब्दिनो बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै हुदा आरो
औ
ओ बेफोरनो आरो दा आरो बेफोरनि बागै नोंथाङा आरो एसे बुजायनानै होनो हाबावगोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदा होनब्लाथ' जोंना बर'फोरा रुनानै जानायनि अनगायैबो सावनानैबो जायो
औ
जेरैबायदि मैगं थाइगं ना बेदरफोरखौ संनानै जानायनि अनगायैबो बर'फोरा
सावनानै बाथोन देनानै बा सिफ्लेनानै जायोमोन आरो
औ औ
गोदो दुब्लि बारियाव हालेवनानै माइ हानायफोरनो बा दुब्लियाव खामानि मावग्रा हौवाफोरनो फुङावनो ना खांख्राइफोरखौ सावनानै बाथोन देनानै ओंखाम गोजां होयोमोन आरो
औ औ
आथिखालावबो बर' समाजाव फुङावनो दुब्लि बारियाव खामानि मावहैनाय हौवाफोरनो बाथोन देनानै अ ओंखाम ओंखाम गोजांजों
मैगं थाइगंनि बेलायाव आलु फान्थाव बिलाथि ओ बायगन बायदि मैगंफोरखौ रोहो रोहो खामनाय अरदाबनि अरखियाव होनानै सावो आरो खामनाय बिगुरफोर खौ लेमनानै साखोन सिखोन खालामनानै संख्रि बा बानलु धुन्दिया बा गंगार दुन्दिया आरो थावखो गोथां एसे होनानै सिफ्लेनानै मोदोमफ्रु बाथोन खालामनानै जायोमोन आरो
औ औ
बेबायदिनो नास्राय सें बायदि नाफोरखौबो सावनानै संख्रि बानलु दुन्दिया गलायनानै सिफ्लेनानै बा बाथोन देनानै ओंखामजों जायोब्ला ओंखामा बांसिन हाबो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा
आरो खांख्राइ गांजेमा बाथोना बर'फोरनि गोथाव खाजा खांख्राइ आरो गांजेमाखौबो सावनानै, बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर होनानै मोदोमफ्रु बाथोन देनानै, जायोमोन आरो बेफोर हुदाया दासिमबो दं बर'फोरनाव, आरो मेनानैबो जायो। मेनानै जानायाबो बर'फोरनि मोनसे